हेलौ
हेलौ औ नोंथां मा खालामामदों?
आङो ओरैनो दङ दायो।
अ, नोंथांजों दसे ओरैनो दङ।
अ
नोंथांजों दसेे रायलायनो हागोन नामा?
औ।
मोनसे टपिकनि सायाव?
औ हागोन।
नोंथांनाव आं बेखौनो सोंनो सान्दोंदि जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि संनाय खावनायफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। जोंनि जेनेबा दोरोङारि ओंख्रि होनोबथाय जोंहा ओ बिदिनो अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, आरो बिदिनो नाफाम सबाय साम' बेफोरबाय दिनो ओ दङ होमबा बिदिनो जोंहा दा अनला ओंख्रि संनायनि ओ जेनेबा बिदि प्रसेसफोरखौ आदब खायदाफोरखौ एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ
दायो जोंहा गिबियावनो जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा ओ खारैखौ नांगौ जायो नङा होमबा। जोहा गिबियावनो खारै गैयाब्लाथ' जाहा अनला ओं ख्रियाथ' जाखायानोसै। दा बेयावनो जाहा गिबियाव खारैखौ जोंहा लाग्रोनांगौ जायो। बे खारैखौ बानायनायनि फ्रसेसया जाहैबाय जोंहा बेखौहाय ओ थालिर मादानिफ्राय बानायनानै लानाय जायो आरो। बेखौहाय जोंहा फोराननानै गोदान फोराननानैहाय जोंहा बेखौहाय सावनानै अराव सावनानै जोंहा बेखौ लाद्रा खालामामनाय जायो आरो बेखौनो जों सरनानै खारै बानायनाय जायो आरो। दा बिनि उनावहाय जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा माखासे ओ माबा फोरखौ रेदि खालामना लानांगौ जायो। जेब्ला जोङो जेनबा जोङो अनलाखौ दाउजोंबो जाजायो नाजोंबो जाजायो बेफोरबायदिनो आरो मेवाइ फोरजोंबो जा जायो जोंहा दा आं अनलाजों दावजों जानायखौ बुंनोसै। जेनेबा जोंहा अनलाजों दाउजों जानो थाखाय जोंहा गिबियावहाय माइरंखौ एसे अनला ओंख्रि थाखाय माइरंखौ एसे दैयाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो। जेनबा खुरै बा बिदिनो गामलाफोरावाय जोंहा एसे सोमनानै लायो बेनि उनावहाय जोंहा बे माइरंखौ ओ जेब्ला माइरंआ रुयो अब्ला। जोंहा बेखौहाय खेरखाबा, ओ माबा मोनसे आइजेंफोराव जोंहा दै सरननाय जायगायाव जोंहा दोननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय। सर'खांबाय जोंहा दैया दैखौहाय जोङो सर'खांनायनि उनावहाय बेखौ देनानै लानाय जायो आरो माइरंखौ गुनदै। खालामना लानाय जायो। मानो होनोब्ला जोंहा। ओ अनला ओंख्रि संनायसो नालाय बेखौहाय जोंहा गुन्दै खालामबासो जोंहा बे अनला ओंख्रिया दुहु दुहु मोजाङै जायो आरो। लाद्राखाया माने दा बेनि थाखायनो जोंहा ओ मोजाङै देनानै लानाय जायो आरो, बेखौहाय जेनेबा जोंहा दानि जुगावहाय ग्राइडार मेसिनफोरजोंबो उननानै लानाय जायो आरो। दा। जोंहा दाउखौबो जोंहा गिबियाव बुथारनानै लानानै, ओ बेखौहाय सारायाव एवनानै नै मोजाङै फोमोननानै लानाय जायो आरो जोंहा फिफटि पारसेन्टसो दाउ बेदरखौहाय। एवफ्रामनानै दोनथ'यो आरो। बिनि उनाव जोंहा जेब्ला अनला ओंख्रिखौ सङो, अब्ला जोंङो होसननानै लानाय जायो आरो दा जोंहा गिबियावहाय ओ दैखौहाय जोंहा ग्लब ग्लब मोजाङै फुदुंना लानाय जायो आरो। दा बिनि उनावहाय अनला खौ फ्रि फ्रियै होनाय जायो। बेखौ जोंहा अनला उरनाय होननाय जायो आरो। जेनेबा जोङो अनलाखौ होबाय फ्रि फ्रियै अब्ला जोङो खोस्लिजोंहाय एरै एरै होबाय थानांगौ आरो। जेरावहाय ओ बियो अनलाया लाद्रा खाया जेनेबा गथा गथा जाया। बे दा। बिनि उनावहाय जोंहा खारै एसे होनानै लानाय जायो आरो, नांगौ जखानि जेसेबांखिनि जेनेबा सोरबा सोरबा खारैखौ गोबाबबो जायो। आरो सोरबा सोरबा सेदैबो जायो आरो ओमफ्राय दा जोंहा बिनि उनावहाय संख्रि बानलु ओ हालदै बेफोरबायदि माखासे जिखिनि नांगौ मस्ला-मस्लि बेफोरखौ जों होनानै लानाय जायो आरो। दा बेनि उनावहाय जोंहा एवफ्रामनानै लानाय। बेदरखौ जोंहा बेवहाय होसननानै होनाय जायो आरो। दा बिनि उनाव मोजाङै बेखौहाय गोदौहोनानै जेब्ला, मोनहां मोनहां जागोन अब्ला जोंहा बेखौहाय साखिनायो। दा बेवहाय जोंहा संख्रि बानलु जेनेबा मा नांबावगौ जोंहा बेखौ एसे साखिनानै लानो लानाय जायो आरो। दा बिखौहाय जोंहा। बेवहाय माखासे दुन्दियाफोरबो होनानै लानाय जायो आरो। जोंहा जेब्ला दुन्दिया थानाय समावहाय जोंहा दुन्दियाखौनो होयो आरो बे गैयाब्ला जोंहा गंगार दुन्दियाखौनो होनानै लानाय जायो।
औ औ।
बिनि उनावहाय जोंहा। जेब्ला ओंख्रिया मोनगोन। अब्ला जोङो बेखौ गोथावै मोजाङै जानाय जायो आरो जेनेबा अनला ओंख्रियाथ जोंनि जेनेबा बरफोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। दा नोंथाङा नारजि ओंख्रिफोर बा सबाय ओंख्रि संनायनि एसे बेफोरनि बागै माबायदिहाय संनाय जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ।
औ।
जोंहाहाय नारजि जि ओंख्रि आरो सबाइ बियोहाय खारैजोंहाय सं जानाय ओंख्रि जोङोहाय सिगांग्रोहाय जोङो सिगांग्रो सबयजो सबाय ओंख्रि संनो हबा जोंनो सबाइ स बायखौहाय सिङावबा दाजों संनाय जायो बेयावहाय जोङो सबायजों साम होनबानो जोंनिदोङारि ओंख्रि होननानै जोङोहाय मिथिनो मोननाय जादों बाव जोङो सबायजों सामखौ मारै सङो होननानै बुङोबा जोङो सिगांगो सबाइजों साम संनो थाखाय खौ जोङो बबेनि फाय मोनो होननानै बुङोबा जोङो सामखौ बिलो बा दैमाफोरनिफ्रायहाय खननानैहाय लायनानै संनाय जायो सिगांग्रो जों सामखौ खननानै लायखांनायनि उनावहाय बेखौहाय हरसेनि थाखाय जोङो बेखौ दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बेयोहाय सामआहाय जागानानै थायो बेयाव जोङो साम' खौ जेब्ला ओंख्रि संनो लायो अब्ला जोङो सिगांग्रो साम' खौ दाखोन गारनानै आरो सामनि खिथुखौहाय ससे ससे दानस'नानै बेखौहाय थौआव नो एबा थौआव नङाबा खबायाइफोरावहाय बेखौहाय दैजोंहाय मोजाङै मानजिनानै लानाय जायो बेखौ मानजिखांनायनि उनाव जोङो सबाय ओंख्रि संनो लायोबा जों सिगांग्रो सबायखौहाय एवस्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो। सबायखौ एवस्रोनानै ला खांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय मोनसे बथल नङाबा बथल नङाबा जोङो बेखौ बेलेनफोरजोंहाय मोजाङैहाय सबायखौ नाख्रुरनानै लानाय जायो। नाख्रुबनानानै ला खांनायनि उनाव बेखौ जोङो संग्रायजोंहाय एसे जावसोरनानै सबाइखौ मोजाङै सुनानै लानाय जायो। बिनि उनाव जोङो सबायाइजों साम' संनो थाखाय खारैबो जगार खालामनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जों जे ब्ला सबाय ओंख्रिखौ संनो नागिर अब्ला जोङो बे खौहाय अरदाबावहाय अर लगायनानै
औ।
सारायखौ साराय नङाबा देसिफोरावहाय जायो। जोंङोहाय सिगांग्रो साराय जानखांनायनि उनावहा बेयाव थाव एसे होनानै बेयाव पियास बानलु बानलु खामब्राम गुफुर हाइ जें मस्लाखौ होनानैहाय देनानै बेखौहाय थावावहाय मोजाङै होसानै एवखांनायनि उनाव जोंङो साम'खौहाय होसननाय जायो साम' खौ होसनखांनानै जोंङो साम'खौहाय खोबहाब खोबहाब मोजाङै एवनानै लानाय जायो आरो बेयावहाय जोंङो नांगौ एसेबां मानि सा म'आवहाय नांगौसेबां मानि संख्रि हालदै होनानैहाय मोजाङै खोहाबना लानाय जायो। खोबहाबखांनायनि उनाव जोंङोहाय बेयाव हाय सबायाइखौ होसननानैहाय दै होनाय जायो दैखौहाय होनानैहाय गोबाव समनि थाखाय जेब्ला
जेब्ला सबाया रुइगोन अब्ला जोंङो बेयावहाय अरखौ मोजांङै सुना होनानैहाय सबायखौहाय गोदौ होबाय थानाय जायो। गोदौबाय थाखांनायनि उनाव जेब्ला सबाया सबाया रुइयो बेखौ जोङोहाय गेजेर गेजेर खोरथिंजोंहाय मोजाङै एरनाय जायो आरो बेयाव हाय जेब्ला मोनो जोंङो बेयाव हाय गोबां रोखोमनि मस्लाफोरबो एड खालामना होनाय जायो। आरो जोंङो दुन्दिया मोननाय समाव दुन्जिया होनाय जायो दाथ' जोंङो दैज्लां बोथोराव जों दुन जिया मोननाय जाया बेनिखायनो जों जोङो गंगार दुन्दियाजोंनो गंगार दुन्दिखौनो होजायो आरो बिनि उनाव जेब्ला ओंख्रिया मोनो अब ब्ला जों बाव दुन्दियाफोर होखांनानै संख्रिखौहाय नांदोंना नाङाखै बेखौहाय सागिखांनायनि उनाव संख्रिया खम जायोबा संख्रि होफिननाय जायो आरो नां खाबायबाथाय जोङो मोनबा खां नानै दोननाय जायो आरो आरो नों थाङा बुंदों नारजि ओं ख्रि संनायनि बागै नारजि ओंख्रि खौ संनो थाखाय जोङो सि सिगांगोर फाथो नांग्रो जायो फाथोखौ जोङो हाय फाथो खौ सिगांगोर फाथो बेगर फोखांनायनि उनावसो जेब्ला द बिफां जायो दंफां जायो अब्लासो जोङो फाथो खौ मोननाय जायो फाथोखौ सिगाङो जोङोहाय खानानैहाय फोराननानै लानांगौ जायो फोरान खांनायनि उनाव सो खौ संनो हानाय जायो जेब्ला जोङोहाय फाथोखौहाय फोरानानै राननाय जायो अब्ला जोङो बेखौ संनो थाखाय फाथोखौ सिगाङो रुगोरनानैबो लानाय जा जायो रु खांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय फाव नारजिखौहाय जोङो बेदरफोरजों सङोब्ला बिदिनो एखे रोखोमैनो सारायावहाय फि थाव संख्रि फियास बायदि आरि जिरा मस्ला होनानैहाय बेदरफोरखौहाय एवनानै एसे दसे सम एवगोरनानै लागोरनाय जायो खांनायनि उनावहाय जोङोहाय बेखौहाय थनाय जायो दसे सम खांनानै एखौ एवखांनायखौ दोन दोनथ'खांनानै जोङो सिगांग्रो नारजिखौ जर खालामना लाग्रोनांगौ जागोरो फाथोखौ जोङो खारैनि हेफाजाबजोंहाय मोजाङै दोखो दोखो गेब्लेहोगोरोनानै लाखांनायनि उनाव जोङो दोनथ'ना एवथ्रमना दोननाय बेदर खौहाय होसननानै दै होनानै गोबाव समनि थाखाय फोमोननो थाखाय दै होनानै दोननाय जायो आरो बेयावनो जोङो मोनब्ला होमबाथाय मोनबाथाय संख्रिखौ ओमफाय नांदों नाङाखै नायनानैहाय जाबाय बायदिबा मोनबाय होननानै हमनानै लानाय जायो आरो। औ।
दा ओं नोंथाङाथ जेनेबा जानाय लोंनायनि बागै गोबां फोरमायलां नङा होमबा? औ दथा ए बेबायदि ओ दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव माखासे ओ जेनेबा नोंनि जा नांगौ बे बेखौ रोंनायनि रोंनायखौ जेनेबा एसे फोरमायलांनायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय आरो। औ दे होमबा दायो समाबो जाबाय नोंथां औ दे।